हेल'
हेलौ
औ नोंथां औ उम
खालामगासिनो नोंथां
आं ओनथां ओरैनो दं नै जिरायलाबायनानै ।
औ औ औ नै ओरैनो जिरायनानै बारसो जागासिनो आं ।
औ उम बारबो जानो नांगौ ।
गरम ना नोंथां नै जोंनिथिं ।
जोंनियालाय बिदिनो खा हादों हानाया एसे एनै । अखा गोलैगासिनो आरो औ । औ
गैया नोंथां जोंथि ङ अखायानो हाया माथो । सान्दुंल' गोसा जागासिनो अ
जों एसे सावरायलायनोस सै ओ लाइमोन औ लाइमोनफोरनि बागै लाइमोनफोरा आथिखालाव माबायदि ओ जौगागासिनो मा मा मा खामानि मावगासिनो मा मा बिथिङाव आर रो ओ गाज्रि मा मा गाज्रि बिथिङाव नांथाबनानै थागासिनो? बेफोरखौ एसे सावरायलायनोसै आरोना दे नोंथां ओ नोंथाङा बुंदो ओ आथिखालनि माने जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि बिथिङाव बांसिन सिन ओ ओ माने थांगासिनो नांथाबनानै दंगासिनो माने गोसो होगासिनो माबायदि बिथिंमोन जों ओ एसे फोरमायदो । औ
ओ दा आथिखालनि लाइमोन बुंबाथ' बेनोसै ओ गोबां लाइमोनफोरखौनो ओ माखासे फेग्रा मुवा लानानै थानाय बिदि बांसिनानो नुगासिनो आङो ।
औ औ
जेरै थ' जानाय लोंनाय सोबनाय बेफोर आथिखालनि लाइमोनफोरनि बे मोनसे हुदा जानाय बायदि होननांसिगोन आरो बेखौ ।
नंगौ नंगौ
आथिखाल लाइमोनफोरा ओरै गामि गामियाव हमनानै ला गामियाव था गैया होनजाया आरोना सासे सानैबाबो थायो बेफोरबायदिया गामि लायै गामि औ बिदिनो सोरबाबा उम बिदिनो फरायनो होबा फराया बिदिनो बिमा बिफाखौ दम होयो बाइक बियो आरो बिदिनो बाइक बिना मोनाबा आरो बिसोरो माने ओरैबायदि जायो ओ माखासे बाइक बिना मोनैनि जाहोनाव माखासे लोगोफोरजों थांनानै बिसोरो माखासे फेग्रा मुवा बायि लानानै बिसोरो ओ गाज्रि लामाजों आगान सुरलाङो आरो । जानो हागौ ओ लोगोफोरजों बेराय बेराय बे बे हुदाया बांलाङो बांलांगोन आरो बेफोरबायदि माखासे बिदिनो आरो खायसेया बाइक मोनदों होननानै बाइकखौबो ओरै लोङै जायै स सालायो बेफोरबायदिनो गाव गावनि जिउखौ आस' खान्दा खालामना लायो ।
नंगौ
उम न'खरनि मानसिफ्राथ' ओ फरायनो थाखाय मोजां जानो थाखायसो बिदिनो खाय-खायसे बाइक बिनायाव अननानै बा माबानानै बाइक फैयो नाथाय खायसेया बुजिया खायसेया मिथिस'वा बेफोरबायदिनो लोंनाय जानाय बाइक सानाय बबावबा बेरायनायनो मिथिं दावथिं गोबां थांनाय नुयो आरो आथिखालनि सेंग्राफोरखौ सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोराबो बेफोरबायदिनो जादों खायसे खा सा-सानैसोआ मोजां सानैसोआ गाज्रि बेफोरबायदिनो सोलिदों आरो । ओ आथिखालनि सिख्लाफोराबो लोङा नङा लोङो जायो सोबो गोबां नुयो आरो मिथिं दावथिंफ्राव थांबा माबा बा औ बेफोरबादिनो एकदम लोङा खायसे सा सोरबा सासे सानैया लोङि मानसिखौबो माने आथिखालनि लाइमोनफोरा ओ बे-बेलेग मानसिजों लोगो जानानै बा मानानै बिदिनो फुस्लायनानै एसे सोब एसे लों न' होननानै बेफोरबायदि जासिनायाव माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमगासिनो आरो ।
नंगौ औ नोंगौ नोंथां
फरायनो होबाबो फराया आरोखाय सानैसोआ फरायनो होबाबो ओरैनोल' माने नामनि आथालाव थाङो ओरैनो आदामारि हैयो बेफोरबादिनो आरो उम जाखिनि जौगानाय बुंनो थाङोब्ला जाय ओ लाइमोनफोरा सानै हयै मावदों बेफोर जौगादों बेफोरो जायफोर साख्रि मोनदों बेफोर इदिनो सानै हयै गावनि ना नाजाय गोख्रों नाजानाय बेफोरनि थाखायनो ओ गावनि जिउआव साक्सेसबो जानो हादों । सानैसोआ गावनि जिउखौबो खहा खालामना लादों । बेफोरबायदिनो आरो बांसिनानो नुनो थाङो बेफोरबायदि ओ लाइमोन खौ लोंनाय जानाय बेफोराव बांसिन नांथाबना थानायखौ नुनो मोन्दों आरो आं जोंनि जाखिनि जायगा जा बा गुबुन जायगायाव बेफोरबायदिनो बांसिन आं लोंनाय जानायफोराव नांथाबनाय नुयो आरो ।
औ बांसिनानो बिदि नुनो मोनो औ । लायमोन ओं आथि औ औ ओ बे बेबायदिनो ओ ओ नुयो जोंनावबो नोंथां ओ एसे एनै बिदि लोंनानै जानाय । ओ थानायखौ मानोना ओ जों लाइमोन होनोबा जों जोंना लाइमोनानो माने लाइमोन लाइमोनफ्रासो जोंनि ओम समाजनि ओनसोलनि लोगोसे ओ रायजो जोनि आरो हादोरनि ओ माने सिनायथिखौ बा लाबोनो हायो बा हादोरखौ जौगाहोनो हायो औ बिनिखायनो जों ओ लाइमोन फोरा ओ माने गोबां मोजां खामानिखौ मावनांगोन नाथाय ओं आथिखालाव बांसिन बैखौसो नुनो मोनदों माने ओ बेराय बेरायलाबायनाय । बहाबा था-थांलाबायनाय ज जयै बेरायनाय फेग्रा मुवा बायदिसिना जौ ओ लोंनाय जौ जुवा ओ गेलेनाय लानाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिन आथिखालाव आरो जोंनि ओ ओरैनो बुंनो थाङोबा जोंनि जे बि टि सि हालामाव बे बि टि सि हालामाव जोङो ओरैबायदि नुनो मोनदों जे लाइमोनफोरा माने मा गोबां माने पिकनिक जाग्रा ओ जायगा पिकनिक स्पटफोराव गोबां बानायदों नाथाय बेफोराव सानफ्रामबो बांसिन माने सेंग्रा सिख्ला माने लाइमोनफ्रानो थाङो बेयाव मानो थाङो ओरैनो ओ माने गुबुनफोरा गुबुन रा बा गुबुन हादोरनि मान सिफ्रा बा गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मा थाङो बेरायनानै बेरायनानै मिथिंगानि समायना महरखौ नायनो थाङो बा गोसोखौ एसे ओ माबा माबा मोनसे टेनसन ओ दुखु जानायखौ जों ओ होखारनो थाखाय बेरायनो थाङो । नाथाय जोंनि लाइमोन खालामनो थाङो ओ बेफोर ओ पिकनिकस फोराव ओ लोंनानै ओ जानानै औ मोसानो माइ बिदिनो एकदम ओ गोदाव सोराव रंजालाबायनो थाखाय ओ सम गैया बोथोर गैया थांलाबायनाय सानफ्रामबो जों थांला बायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बे थोंजों नुनायखौबो नुनो मोनो । ओमफ्राय आरो लोगोसे जोङो मबाइलफोराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बेफोर बैफोरो ओ हाबाफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो नाथाय बेफोरो बेफोर माने बांसिननिफ्राय बांसिन बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनानै नुलायनायनि गेजेरजों बेयाव नुनानै बयबो माने सोलोंलांनाय बायदिसो जालांदों आरो । बेफोरखौ बुंनानै थौ अ बिदिनो लाइमोनफ्रा सानै साथाम मालाबा जमा जाबाय थ जोंबो थांनि बेरायनो ओ लोंहैनि जाहैनि बेबायदिफोरा माने जागासिनो आरो माने गासैबो जादों बे नङा लाइमोनफोरा माने खायफा खायफाया जानो हमदों आरो ओमफ्राय । ओ नै बेफोरखौ जोङो एसे गावजों गाव बुजिलायनानै लाइमोनफ्रा ओ हमथानानै गाव गावनि मोजां खामानिखौ मावोब्ला मोजां आरो जोङो जौगानो हायो ओ हारिनि फारसे जौगाहोनो हागोन बा रायजोखौ जों रायजोनि जौगानाय खामानि मावनो हागोन । थिगबेबायदिनो बेनिफ्राय नोंथाङा
हादों औ नोंथां हेलौ